हेलौ
औ हेल' नोंथां
खालामदों नोंथां?
औ आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ ओंखामफोर जाखांबायबा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथाङालाय ओंखाम जाखांबाय ना जाखा ए आरो मा खालामबाय दं?
खांबाय नोंथां दं ओरैनो आंबो जिरायनान खबरफोरा माबायदि नोंथां
खबरफोराबो दासान्दि मोजाङैनो दंथयो दे नोंथां नोंथांनाबो मोजाङैनो दंथ फैबा
औ दं नोंथां मोजांनो नोंथांङा सम होनो हायोब्ला दसे नोंथांजो जों सावरायनो हागोन ना नोंथां औ नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे
औ जोंनि बर हारिनि एबा बरफोरनि मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि बाग गै एबा बरफोरा जानाय ओंख्रिफोरनि बागै
औ
एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन
औ
बर हारिनि जोंनि बरफोरा ओंख्रि होनब्लाथ जोंङो माने जोबोर सोमोनां थ होननानै जों सानजायो मानो होनोब्ला ओ गुबुन हारिया जेरै ओ जायो जों बिनि गुबुन रोखोमै जोंङो ओंख्रिफोरखौ जों संनानै जायो। जेरै जोंनि बर‌ फोरा मोजां मोननाय ओंख्रिफोरा जेरै अनला जा ओ नारजि अमा बेदर सबायजों साम आरो बायदि बायदि ओ ओंख्रिफोर दं। मैखि ओंख्रिफोर दं जेरै मै मैथाजों ना मैथाजों अमा बेदर खौबो जों जानाय
औ औ
ओ थाइगिरजों ना आरिफोर आरो आरो मुलि हारिनि ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै मोननाय जेरै ओंख्रि फोर जारि बिलाइ माना मुनि ओ खिफि बेन्दों
औ
लाइसि ओ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगंफोर जों बर'फोरखौ जानाय खौ नुनो मोनो। ओ जोङो ओ अनलाजों दाउखौ जानानै जोबोर मोजां मोननायखौ जों ओ गासैखौबो मिथियो। बियो जोंनि बर' हा दोरोङारि ओंख्रै अनलाजों दाउआ ओ बेयो बयजोंबो जानाय ओं‌ बयनिबो द खहाबथाव मोनसे ओम
औ औ
आरो सबायजों साम'फोरखौबो ओ जों बर' फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो। बेखौ जोङो बांसिनै जोंनि बर'फोरखौनो जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ साम' खौबो जोंनि ओ बर'फोरानो बर' आइजोफोरा ओ गामिनि एबा खाथि खालानि दैसा एबा दुब्लिफोराव ओ जोङो गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो साम' खांख्राइ ना आरो बायदि
औ
बायना लाबोयोब्ला साम'फोरखौ मोजां सबाय फोरजों जों संनानै जानाय नुनो मोना
औ
ओ बिदिनो बर'फोरा जोबोर मोजां मोजां ओंख्रि फोर ओ संनानै जायो आरो जों ओ नाफोरखौबोज
औ
गुरनानै लाबोनानै ओ मैथा आरो जारि बिलाइ बायदिफोरजों संनानै जानाय
औ औ
मानामुनि
औ।
ओ हेलायसि ओ फि बेन्दों बायदि मैगंफोर खौ जों बर' आइजोफोरखौ ओ ओ जोङो हाग्रा बंग्रा बायदिफोराव जोङो नागिरनानै खाबथिंनानै लाबोनायखौ ओ जोङो बर' आइजोफोरखौ
औ-औ
बर' आइजोफोरा गावसोरनि बेसेन गोसा समफोर औ। ओ बारहोआलासे ओ मैगं आरि नागिरनानै
औ।
गुरनानै ओ जानायखौ जोङो
औ-औ।
गामिथिंजायबो बेफोरबादि ओ जानाय लोंनाया सोलिलाङो माबायदियै सोलियो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
जोंनावबो बिदिनो नोंथां गासैयावबो ओब बर' गामि गामि बेफोरबायदिनो जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ
जोंनावबो बेफोरबायदिनो अनलाजों दाउ सबायाइजों साम'। सबायजों दाउ बेफोरखौ जानानै जोबोर गोथाव मोनो। आरो ना। आरो अमा बेदराथ' जोंनि बर' हारिनि एंगार हायि मोनसे, जाग्रा बेखौ बर', फोरा जोबोर मोजां मोनो जानानै।
औ
अमा बेदरखौ जों सावनानै जानो जोबोर मोजां मोनो बर'फोरा।
औ
आरो जों बर'फोरा खारदै खारै मैगं जानानै जोबोर मोजां मोनो नाजों। खारदै खारै बेखौ संनो थाखाय जोङो बर'फोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं बुथुमनानै बेखौ संनाय जायो। जेरै जारि लाय-लाफा बा
औ
आरो सजना बिलाइ। आरो मबा मबा थास' बिलाइबो होयो। बेफोरबायदिनो खायसे खायसे मैगंफोरखौ बुथुमनानै नाजों खारदै खारै संनाय जायो।
औ
बे खारदै खारै मेगंखौ संनो थाखाय आरो जोंनो खारैनि गोनांथि जायो। खारैखौबो जों बरफोरा गावनो दिहुननानै लायो। बेखौ दिहुननो थाखाय जोङो। थालिर बिफांखौ दाननानै। बेखौ सानदुंआव फोरानना नै बेनिफ्राय खारदै दिहुननाय जायो बे खारदैनिफ्रायनो जोङो। खारि मे ओंख्रिखौ संनाय जायो। बे खारदैखौ जोङो। अनला ओंख्रियावबो होयो। सबाइ ओंख्रियावबो होयो। जोंनि बरफोरनि एंगार हायै मोनसे खारदैया जों माने बर'फोरा बेखौ एंगारनो हा हाया।
औ।
जोबोर गोथाव जायो बेखौ जानो खारदै ओंख्रिफोरखौ उमह आरो जों बर'फोरा थास आइथ थिं थास' बिबार, थास' बेदर थास‌ बिथुरि बेफोर खौ जानानै जोबोर गोथाव मोनो। नोंथाङाबो गोथाव मोनोना नों नोंथां?
औ मोनो नोंथां। आंल' नङा बेखौ गोबां जोंनि बर'फोरानो गासैबो मोजां मोननायखौ जों जों नुनो मोनो।
औ आरो जों बर' फोरा थालिर फस्ला ना थालिर फस्ला खौ अमा बेदरजों दिंखिया होनानै बेफोरखौ बैसागु स संजाना जायो। जोबोर गोथाव जा जायो बेबो जानो थालि फस्ला अमा बेदर दिंखिया
औ।
बेफोरखौ फुंखा बेफोरखौ होनानै जोङो बैसाग गोआव संनानै जायो।
औ।
जोबोर गोथाव जायो बेबो जानो।
औ।
बर'फोरानियाव बेफोरबायदिनो गोबां मैगं दङ'। बांसिनानो बर' फोरा मैगंफोरखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोबोर गो थावबो जायो।
औ।
आरो जोङो ओ गोदो आरो ओ दानि मुगायाव जोङो बे संनाय खावनायखौ जोङो एसेबाबो सोलायनाय
अ अ। औ मोनदों नोंथां। आगोलो आगोलनि स्राय आथि खालाव बेफोर मैगंखौ जानायखौ नुनाया एसे एसे खम जालांनो हमबाय आथिखालाव आरो खारदैफोरखौबो बारा जे न' न'ख सावनानै जाला माने दिहुननानै जाला बे खौ नुनो मोनदों जोबोर खम जालांनो हमबाय।
फोराव मोननाय
औ औ औ औ आथिखालाव हाग्रा बंग्रानि फ्राय बुथुमनानै जानायखौ बारा नुनो मोनला आथिखालाव।
औ।
आरो आथिखालाव
औ।
मैगं थाइगं होनोब्ला गासैयावबो मुलि जोंसो बाहायनाय जायो।
औ।
मुलि होनानैसो बेफोरखौ दिहुननाय जायो।
औ
बेफोरखौ जायोब्ला आरो जोंनि देहायाव बेमार आजारनिबो एसे माबा थालाङो
औ
आथिखालाव जों बांसिन बेफोर जानायखौनो नुनो मोनसै हाथाय बाजाराव
ओ जोङो अनलाख अनलाजों दाउ ओंख्रि यादि जोंनि बरनि मोनसे दोरोङारि आरो खहाथाव खहाबथाव ओंख्रि ओ बे ओंख्रिखौ माबोरै सङो ओ? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां बे अनलाजों दाउखौ जोंङो गिबियावनो माइरंखौ सुनानै दसे सम दोननाय जायो बेनि उनाव माइरंखौ दिंखियाव एबा उलालाव देनानै लायो
औ
आथिखालाव दिंखिफोरखोबो नुनो थांलिया जोबोर खमस सै गामिफोराव बो खमसै उलालफोरखौबो आथिखालाव मिस सो बाहायनो
औ बांसिन मेचिनाव देनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ औ बेखौ देना लानानै जोङो बेवाय खारदैबो नांगौ जायो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो ओमफाय जोङो बेदरखौ दाउ बेदरखौ लाबोनानै बेवहाय थावजों एवफ्राननानै
औ।
दै होनानै आरो गोदौब्ला मेगंया बेवहाय अन गुन्दै खौ होनाय जायो।
औ।
आरो बेवहाय खारदै होनाय जायो। आरो संख्रि बेफोरखौ होनानै जोङो अनला ओंख्रि संनाय जायो आरोना। जोबोर गोथाव जायो जानो। बेवहाय आरो बर'फोरनि खासिधारा बेफोरखौ होनानै संनाय जायो।
औ खासिघारा दुन्दिया बायदि होनानै औ औ।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय। नोंथांनि समखौ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।